हेलौ औ
नोंथाङा फ्रिना
फ्रि आङो रायलायजागोन,
औ बिदिब्ला दायो नोंथांजों माखासे आबादनि सोमोन्दै सावरायनो, सै गिबियावनो आङो थालिर आबादनि सोमोन्दै बुंग्रोनो लानोसै
जागोन दे
थालिर आबादा जों सुबुंनि थाखाय मोनसे ओ रांखान्थियाव ओ मदद होयो, लोगोसे माखासे आ आदारनि थाखायबो मदद होयो, गोदो गोदायनि फ्रायनो सुबुं माहारिया हाग्रानि फिथाइ सामथखौ जाबोदों बेनि गेजेरावनो थालिर फिथ खौबो आदार महरै बाहायबोनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो दिनैसिमबो नैबे थालिर फिथाइ खौहाय जायो दा, बेखौ जानायजों लोगो आबाद मावनानै रां खामायनाय बिथिङावबो बाहायनायखौ नुनो मोना अब्ला दा बे थालिरनि आबाद मावनो थाखाय जोङो, माखासे खामानिखौ मावग्रोनो गोनां जायो दा बेनिनो गिबियाव बारि हा एबा दुब्लि। बिहा सायखनानै लानाय जायो बे हाखौ लांदां खालामग्रोनानै बेवहाय थालिर फुलिखौ गायनाय जायो बे थालिरफोरखौ मोननाय जायो।
थालिर दंफांनो गुलिनिफ्राय खिलिनाय बेनिफ्राय दा बे खिलिनायखौ लाबोनानै बै जेरावनि खि गायनो थाखाय ओ रेडि खालामनानै दोनदों बिसिम लांनानै गायहैनाय जायो बेखौ। से फुट बा देर फुदै। गोजानाव गायनाय जायो। ओह गायखानायनि उनाव उनाव जायगाखौ खालामनानै होनाय जायो एबा हाग्राफोरखौहाय होग्रोनाय जायो दा बहाय ओह बांद्राय दै होनायनिबो गोनांथि गैया गिबियाव एसे एनै होयोब्लानो जायो बेनिफ्राय बे थालिरखौ बोसोरसेबा बोसोरनैनि उनाव जों। फिथाइ खुंनाय एबा फिथाइ थानायखौ नुनो मोननाय जायो।
उम।
बे थालिर फिथाइया जेब्ला रागोन दानसेनि उनाव अब्ला जों बेखौ। हानानै ओ फानहरनो हायो जेने बा बबे बाह। दखान गुदामफोरावहाय नङाब्ला सोरनोबा ओ जायनिखि फालांगि खालामो बिसोरनो फायखारि महरैबो जोङो फानहरनो हायो।
ओ।
जायजोंहाय जोङो नखरनि माखासे राङारि आंखालखौ गोरलैयैनो सुफुंनो हायो।
औ।
बेनिफ्राय आरो जोङो मोनथिबावनो हायो थालिर बि फांनि माखासे। ओ पार्टसफोर थालिर मैखुन थालिर फिथाइ थायोब्ला जानि मैखुन थायो बेखौहायबो जोङो फाननो हायो। ओ बेयो जोंनि थाखाय जानायाव जोबोद मुल्यबान जाय खौ जायोब्ला जोंनि लोर बां देहाया अ सांग्रां जायो।
उम
बेबायदिनो नोंथाङाबो आबाद जिखुनु माबा मोनसे आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
हागोन माने दायो आबाद थालि आबाद हिसाबै जोंनि ओनसोलावथ एसेबां खालामनाय जाया आंनाव इसेबां नलेजबो गैया बाट ओ बारियाव गायनाय हिसाबै जोंनियाव बारि फिसा फिसा खालामो आरो थालिरा गोबां जादनि थायो ओ जेरै ओ मालफग सिनि साम्फा इदिनो थालिर दाउखा बायदि बायदि थालिर आरो दा माखासे थालिरफोरखौ ओ ओंख्रि जाग्रा महरैबो बाहायो
ओं
मैखुनखौथ जाखायोआनोसै थालिर फिथाइखौबो माखासे जातनि थालिर फिथाइखौबो ओंख्रि जानायाव बाहायो
दा बिदिब्ला ओ नोंथाङा थालिर मैखुनखौ गाव गोजा जा जायो ना लगायनानै जायो बेखौ एसे फोरमायनो हा गोनना?
थालिर आं मैखुनखौ थालिर मैखुनखौ आं जायोबाथ आं ओरैनो फ्राय आं जायोबा ब्रयलारजों जानाय जायो आरो
अ
गोथाव मोनो बयलार अमा बेदरफोरजों जानाय जायो आङो नोंथाङालाय माजों जानाय जायो ओरैनो?
औ ओ बांसिनै गाव गोजायैनो फाजा खालामनानै जानाय जायो बेनि अनगा यैबो माब्लाबा आलु होदेरनानै फाजा बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां। बुंनाय बायदिनो। जोंबो माखासे बेदर। फोर जेरैहाय दाउ बेद‌। बेदर अमा बेदर बेफोरजोंबो जानाय जायो। थालिर फिथाइ जायखौनिखि ओंख्रि जायो बेखौ नोंथाङा एसे। फोरमायगोन ना?
ओ ओंख्रि जाग्रा थालिर हिसाबैथ बे थालिरखौ थालिर दाउखाखौनो होनो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोलाव लाव मा होनो बेखौ ए उबाव। अबा जायगायाव अबा ओनसोलाव गुबुन गुबुन नामजों गाबज्रियो। बुङो दा जोंनि ओनसोलाव थालिर दाउखा होनना बुङो औ दा बे। बेखौ ओरैनो लाब्रा हिसाबैबो आलुफोरजों लगायनानै जाजायो ओरैनो फ्रायबो जायो। चिप्स सिस्टेम बानायनांगौ जानो हायो।
औ।
रायस खालाम नानै।
औ।
दायो नोंथांनि ओनसोलाव थालिर बागान खालामनाय जायो नामा?
औ बांद्राय नङाब्लाबो ओ बेबायदिनो जों जोंनि ओनसोलाव थालिर बागान खालामनायखौ गोबां नुगासिनो दङ।
औ।
बेबायदिनो सोरहाबा गिदिर सोरहाबा फिसा।
औ। ओरैनो मा थालिरखौ आबाद खालामनाय जायो बांसिन।
ओरैनो अमृत सागर आरो थालिर बै सिनि चाम्फा बेफोरखौहाय खालामनाय जायो।
औ। जोंनि ओनसोलावथ बिदि थालिर हिसाबै आबाद गिदिर खालामनाय जाया बारि हिसाबैल'। दा बेयावहाय फ्रायानो सिनि साम्फा आरो मालबक जाहाजि होननाय आरो।
औ। बेनिफ्राय नोंथाङा मिथिगौना जे थालिर बिफांनिफ्राय आरो जोङो माबाफोर बानायनो हाबावो नामा?
थालिर बिफांनिफ्राय ओरैनो दुरुं बानायो थालिर बिफांनिफ्राय। बेखौ जोंनि ओनसोलाव बानायनाय जायाखै खिन्थु बे बे बुस्थुखौ बानायो गुबुन ओनसोलफ्राव बानायो आरो गुबुन जायगाफ्राव दा जोंनि आसामफोराव बेफोर बेखौ बानायनाय जाया फ्रायानो
औ
थालिर बिगुरनिफ्राय बिखंनिफ्राय दिरुं बरननाय जायो आरो
औ बेनिफ्राय जों बर समाजाव नुनो मोनो निबो थालिर बिफांखौ दना बानायनानै हाबा एबा खास फोरावहाय ओंखाम जानायखौबो जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोनो मोननाय जाद दों
औ
ओमफ्राय जोङो ओ मोननो हाबावो नैबे थालिर बिफांनिफ्राय मोदोम खिनिफ्राय खारै बानायनायखौबो जोङो मोननो हायो जायनोखि बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरैहाय अनला ओंख्रि सबाइ खारै बे बेफोरखौ संनायाव जोबोर मोनसे गोनांथार बिफाव लायो। जाय बे खारै नङा ब्लानो बै ओं ओंख्रिफोरा आबुङै जाफुंजोबा बे खारैखौ जोङो बे थालिर बिफांनिफ्रायनो मोनो
नै बेसो ओंखार बाय माथो औ हायो आरो बिफांनिफ्राय थालिर फस्ला ओंख्रिखौ नोंथाङा गोथाव मोनोना?
औ गोथाव मोनो नोंथाङा
आंबो गोथावआनो मोनो।
बेखौ माजों माजों जानो गोथाव मोनो?
ओ अनलाफोरजों आरो ओ मा होनो दालिफोरजों दालिफोराव बेदर होनानै संनाय बेफोराव बेफोरजों संबा गोथाव मोनो आरो नोंथाङालाय?
अ आं दालिजों संनानै जानाय अनलाजों संनानै जानाय खौ नोंथांनिफ्राय गिबि खेब खोनानो मोननाय जाबाय आ आङो ओरैनो बेखौ फाजा महरैबो जायो बेनिफ्राय आरो दाउ बेदर अमा बेदरजों संनानैबो जानाय जायो। बिदिबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' नोसै नामा?
जागोन। गोजोननाय थाबाय